हेल' हेलौ औ नोंथां। नोंथाङा खोनादोंना औ। औ। नोंथाङा ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन दे।
औ। ओ अब्ला जोङो जेरै दावबायनायनि सायावनो जों सावरायनोसै नामा नोंथां? जेरै दावबायनाय ओ होनोब्ला ओ गु दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव एबा थांनानै एबा। खाथि खालानि जायगाफोराव ओ बेरायनाय होन एबा दावबायनाय होन बेफोराव थांनानै जों माबायदि सोलोंथाइ मोनबोयो एबा माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनबोयो। बे दावबायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ दा दावबायनायनि फारसे बुंनो था थाङोब्ला जोंना गोदोनि समखौबो लानानै बुंनांगोन नङा होमबा? दा ओ गोदोनि समखौ दावबायनायखौ खौ लानानै बुंनो थाङोब्लाथ' ओ गोदोनि सम आरो आथिखालनि समाव। दा गोदोनि समाव बांसिनानो। ओ जों मिथिनो मोननाय एबा खोनानो मोननाय एबा जोंनो फोरमायनाय बायदियै। ओ जेरै बायदि गोदोनि समाव जेरावखि जाया मानो सोलोंथाइ लानायानो जा ओ गुबुन दाबसे जागायाव थांनानै जा एबा बायदिसिना खामानि। थांनो गोनाङानो जा ओ दावबायनो थाखाय। खाय माने साइकेल एबा आथिंजोंनो बांसिन दावबायनायखौ नुनो मोनोमोन नङा होमबा? एबा जोङो खोनानो मोनदों। दा ओ बेजों लोगोसे गोदोनि समाव ओ बिदि दानि समाव जेरै बायदि हाय गारि मथरनि जेबो आंखाल गैया नाथाय। गोदोनि समाव जोबोर आंखालमोन नाथाय गोदोनि समाव नै बेबो मोनसे मोजां मोनजे गोदोनि समाव बिदि दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जागायाव साइ साइकेल बायदिसिना सलायनानै ना थांनायजों लोगोसे ओ गोदो गारिबो दङ'मोन होनना खोनानो मोनदो। ओ बेसे आरो बिदिनो थाबायनानै बांसिन दावबायनाय एबा बायदिसिना खामानि मावनायखौ मिथिनो मोनोमोन आरो। दा बियाव जोंना गोदोनि समाव बिनिखायनो ओ गोदोनि समनि आबै आबौआ जा गोदोनि समनि मानसि। फ्रा बांसिनानो गोख्रों एबा बिसोरनि देहायारिफोरा जोबोर मोजांमोन आरो ओ। बिथांमोना मावनाय दांनायावनो जा गोदोनि समाव ओ थांनायानो जेरावखि जाया मानो बिदि जबोर खस्थ' खालामोमोन एबा समजों जेबो लोब्बा गै यामोन आरोना। बिनि बिनि थाखायनो बिथांमोननि देहायारिया जोबोर मोजांमोन एबा ओ बिथांमोनहा जोबोद खस्थ' खालामोमोन नाथाय आथिखालाव नायनो थाङोब्ला जोंना ओ ससे जायगाबाबो एबा सोलोंथाइ लानो थाखायबाबो एबा बायदिसिना जि खामानियानो जाया मानो जोङो गारि मथरजों दावबायनो थांनायखौ नुनो मोनो आरो नङा होमबा
उ
दा जोङो माबा मोनसे मिथिनोब्लाबो एबा रोंनोब्लाबो एबा सोलोंनाय लानो थाखायबो जोङो गुबुन दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावनो माने ओ सम खम नि गेजेरावनो जोङो थांनानै बेहाय जोङो बायदिसिना नोंथाङा जेरैबायदि ओ नागिरदों एबा जा खामानिनि थाखाय नागिरदों बेफोरखौ जोङो आ खम समनि गेजेरावनो नागिरनो हायो एबा लानो हायो आरो नोंथां दा दानि समावथ' जोबोर सुबिदा दङ बिदि दावबायनो थांनायनि फारसे बुंनो थाङोब्ला दा जोङो दावबायनो थांनायाव बुंनो थाङोब्ला जोङो जेरैबायदि बेहाय लोगोफोरजोंबो जोङो बायदिसिना जागायाव दावबायनो थाङो मालाबा न'खरनि गासै बिमा बिफाजोंबो दावबायनो थाङो एबा बायदिसिना खाथि खाला लोगोफोरजोंबो नोङो दावबायनो थाङो आरो बे दावबायनो थांनाय समावनो जोङो बायदिसिना गुबुन गुबुन जागानिफ्राय एबा जायनिफ्राय जोङो फोरोंनो गोनां एबा रोंगौथि गोनां बेफोर जागायाव जोङो दावबायनो थाङो एबा बेनिफ्राय जोङो सोलोंथाइ एबा गि गियानखौ लानानै फैयो आरो दा बिजाबनिफ्राय मोननाय गियानाल' जो जोंनि सोलोंथाय ना नङा होमबा नोंथां बायदिसिना गुबुन बाहेरा गोनां थिबो जायो सोलोंथाइआ जोंना गुबुन गुबुन खामानियानो जा एबा मावनायानो जा एबा नोंथांनि जा रायलायनाय हुदा एबा जा खामानि मावनाय बेफोरो जोंनि बाहेरा मोनसे सोलोंथाइ आरो बेफोरखौ जोङो न' सिङाव जनानै थायाबालासिनो जों बायदिसिना जायगायाव एबा मोनसे पजिटिभ एनारजि लानानै जोङो बायदिसिना खामानियाव थाङोब्लाबो एबा दावबायोब्लाबो जों अरायबो बे रखौ मिथिनो मोनो एबा बेफोरखौ जोङो लानाया एबा बोजबना लानाया जोंनि थाखाय जोबोर मोजां आरो नोंथां बेनिखायनो दावबायनो थांब्लाबो जोङो बायदिसिना बिदिनो ओ सम थांगार होनाय जायगाफोराव थाङाबालासिनो जों मिथिनाय जायगा एबा गावगाय सोलोंथाइ लानो थाखाय बिदि जागायाव थांनायखौ आं जोबोर मोजां होननानै सानो ए बा बे हुदाया थानो नांगौ आरो नोंथां दा नोंथाङा फंसे दावबायनायनि सायाव फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन दावबायनायनि सायाव जा खोथाफोरखौ नोंथाङा बुंलांदोंना सोलोंथाइ यावल' मोना जोङो माखासे गोबां जायगाफोर गिदिंनाय एबा बेरायनायनि गेजेरजोंबो माने गोबां सोलों थाय लानो हायो आर ना नोंथां मोजां मोनदों आरो नोंथां नोंथाङा बेफोर खोथाफोरखौ माने फोरमाय थिनानै जों बुंनो थाङोब्ला माने नोंथां ओ जेरै जों दावबायनाय दावबायनायखौबो माने सो सोलोंथाइनिनो मोनसे बाहागो होननानै जों हमनानै लानो हायो आरो नोंथाङा ना जेरै जों गुबुन गुबुन जायगायाव एबा गोजान देशफोराव हादोर फोराव दावबायनो हायाब्लाबो एबा बेरायनो हा याब्लाबो जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय आजिखालिथ' गोबां ओ माखासे जोंनि बा टि सि एबा बड'लेण्ड हालामाव बो गोबां नेसनेल पार्कफोरखौ जों नुनो मोनसै आरो नोंथां बेबायदिनो जोंनि साखाथिफोराव थानाय जेरै मानास हाग्रामा जायखौ बुङो बैफोरबायदि हाग्रामाफोराव जों दावबायनो थाङोब्ला बेफोराव माखासे ओ जोंनि गोमालांनो हमाय जिब जुनारफोर बेफोर माखासे जिब जुनारफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां बे जिब जुनारफोरखौ नुनायजों लोगोसे बेयावदि जोंनि बड'लेण्ड एबा बि टि सि हालामाव एबा आसाम हादोराव हादोर सायाव मा मा जिब जिब जुनारफोर दं मा मा गोमालांनो हमनाय जिब जुनारफोरखौ बेयाव बुथुमनानै दोनदों बफोर जिब जुनारफोरखौ नायनो थाखाय जों गोबां गुबुन गुबुन जायगा गुबुन गुबुन हादोरफोरनिफ्रायबो बे जायगाफोराव थांङोब्ला लोगो मोनो आरो नोंथां जेरै बिथां बिथांमोननि थ्रुयै जोंबो बिथांमोननो माखासे जोंनि खोथा रायज्लायनाय गाननाय - जोमनाय जों माबायदि जायो माबायदि लोंङो बेफोर फोरनि गेजेरजों बिथांमोना जोंनि माखासे हारिमु जायखौ बुंङो हारिमु ना जोंनि हारिमुफोरखौबो माने बिथांमोना माखासे सेबखांनानै लांङो नंङाब्ला बबेबा गावसोरजों लाफानाय डायरिफोराव लिरनानै लायो माने बेफोरखौ जोंनि ससियेल मिडिया नंङाब्ला बबेबा जारनाल नंङाब्ला बबेबा लाइ लाइरिद सेबखांनानै दोनैयोब्ला बेजोंनो जोंनि हादोरखौबो गुबुन हादोराव मिथिहैनाया फैयो आरो नोंथां
औ
गोबां बेबायदिनो बेफोरनि गेजेरजोंबो जों माने माखासे मिथियै बाथ्राफोरखौ एबा बुजिसोयै बाथ्रा फोरखौ सोलोंनानै लानो हायो आरो नोंथां
औ
आरो आरो जों बुंनो हाबावो जे जाय जोंनि खाथियावनो थानाय जेरै जायखौ बुंङो भुटान हादोर ना नोंथां बे जों भुटान हादोरफोराव जेनेबा थांनानै नायहैयोब्ला बिसोरनि जानाय स्टाइल थानाय गाननाय जोमनाय बैफोरो माबायदि एबा जोंनि जोंनि हालामाव माबायदि सोलियो जोंनि स्टेन्डार्ड आरो बिसोरनि स्टेन्डार्ड माबायदि फारागथि दं नैबे बेफोर माखासे जेनाखि आदब खायदा बेफोरखौबो जों सोलोंनानै लाबोनो हायो आरो नोंथां बेफोरखौ सोलोंनायनि माखासे माबाफोरा जाबाय माने जों भुटान हादोरफोराव थांनो नायहैयोब्ला एबा बेरायहैनानै नायोब्ला बिसनि जेनाखि गारि सालायनायनि रुल्स ना नेम नेमखान्थिफोर बेफोरो माने जोबोद मोजां आरो नोंथां जेनेबा गारिफोरा ट्राफिक जानो मोना नों गारि गंसे फैयोब्ला गोदाव सोराव बारस'नो मोना बेफोरो बिसनि थाखाय माने जोबोद मोजां आरो नाथाय जोंनि इण्डिया एबा आसाम जोंनि बि टि सि आव फैनानै नायफैयोब्ला माने दासिमबो बैफोर ट्राफिक रुल्सफोरखौ फल' खालामनायखौबो नुवा माखासे नेम खान्थिफोरखौ फालिनाय खौ नुवा माने बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंबो सोलोंनानै लानो हायो माने गुबुन हादोरफोराव दावबायहैयोब्ला ओ माखासे सोलोंनो गोनां जेनोखि आयदाफोर बैफोरखौबो माने जों ओ सोलोंनानै लाबोनो हायो आरो नोंथां।
औ
बिदिनो आरो बेजों लोगोसे जों ओ बिजाबफोरबो महर एबा बिजाबफोरबो सुजुनो हायो। हायो जाय नों दावबायहैनानै नों गावनाव एसे रोंगौथि दङब्ला ओ लिरनो एबा फरायनो हानाय गोहो दङब्ला बै हादोरनि जिनाखि थानाय जानाय गाननाय जोमनाय बिसिनि आखुथाइ बैफोरखौ ओ माखासे बिजाबफोराव लिरथुमनानै दोननानै नों ओ माबा बिजाब महर होनो हायोब्ला जोंनि इयुन फिरियाबो जेन' बै माखासे मिथियै बाथ्राफोरखौ एबा थाङाब्लाबो बै बिजाबफोराव एबा बिजाब फरायनानैनो माखासे मोननो हायो आरो नोंथां।
औ
खोना-खोनादोंना नोंथां?
औ
हेलौ नोंथां
औ खोनादों दे।
हेलौ नोंथां
औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां बेफोरबायदिनो आरोना। गोबां गोबां दावबायनायनि गेजेरजों गोबां माखासे मिथियै बा रोङि माखासे गोबां बुस्थुफोरखौ माने जों सोलोंनानै लानो हायो आरो ना। थां
औ
अब्ला नोंथां ओ जोंहा सावरायनायनि समाबो जानानै फैबाय दोनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? औ जागोन दे नोंथां। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
गोजोनथों।